खोनादों
औ खोनादों
आङो माने नोंनाव ओ ओंख्रिनि बारै सोंनो नागिरदोंमोन ओरैनो नरमेलि नों बर'फोरनि ओंख्रिया मा मा जायो ओरैनो बेखौ एसे फोरमना होनो हागोन नामा
ए जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि होनोब्ला मेनानो अनला अनला मेवाय जायो ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय ओ नारजि ओमफ्राय ओ एम्फौ अमा बेदर बेफोरनो मेन जाहैबाय
जेन'बा बे एम्फौफोरखौहाय माजों जाबा गोदावसिन जायो बेखौ एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा
एमफौ एम्फौखौथ' जोंनियावहाय ओरैनो फ्राय एबा एसे ओ ग्रेभि होनानै जानाय जायो जोंनियाथ' ओमफफ्राय गोदो गोदाय मारै जायोमोन बेखौ बारा नलेज गैया आंना जिखुनु बांसिनानो फ्राय ओमफफ्राय ग्रेभि खालामनानै जानाय जायो
एसे माबाफोर दस्रा मैगंफोर होदेरा नामा एम्फौ
मैगं होनायखौथ' बिदिनो आलुजोंहाय जहलावहाय होयो एम्फौखौहाय बे मोनसे जाहैबाय
ओमफ्राय मैथाफोरजों जाया नामा नोंसिनिजों
ओहो मैथाजों जानायथ' आं खोनाफेराखैबो जाफेराखैबो बिदिनो जालाबायो खोमा दा मानसिफोरा जोंनिथिंजाय मइेनलि सिमपोलनो प्रिफार खालामो आरो एम्फौखौहाय
ओमफ्राय जेने'बा बे नारजि जाबाय नारजिखौलाय मा मा बेदरफोरजों जायो जेनेबा
नारजिखौ मस्टलि अमा मेजेमजों जानाय जायो ओम -ओमफफ्राय अनला दाउखौथ' दाउजोंआनो मेन जायो अनला ना अनला ओमफ्राय मेवाइ ओमफ्राय दाउ औ
ओरैनो नरमेलि दैलि जानाय ओंख्रिफ्रालाय मा मा जानाय जायो
ओ न'आवथ' मस्लि अमा जायो अमा ओमफ्रायहाय दाउ बिदिनो ओ उइकाव बिदिनो बेदरा खननै खनथामसोआ जानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय जेनबा नरमेलि बे बि- -जिथेबोल्स फोर- मा माखौ जायो ओंख्रि मैगंफोरा
बे मैगंफोराथ' सिजनेलि जेरै गोजां बोथोरावहाय बिदिनो बान्दा खबि फुलकबि केरेतसफोर जाबाय ओमफ्रायहाय ओ दाथ' उम जोगोनार बिजौ मान- -दे बिदिखौ जायो आरो दाबायदियावहाय
उम
औ बिदिनो सिजोन वाइस जानाय जायो आरोना सिजोननि मैगंखौहाय
औ औ
औ
बेनिफ्राय बे अ मेवाइखौलाय मा माजोंथो जायो
मेवाइखौ गासिबजोंबो जाजोबो दां जेरै जोंनाथ' दाखालिसो अमाजों जानाय जादोंमोन मेवाइखौहाय ओमफ्राय अनलाजों माने था गोथावसिन मोनजायो आरो बे गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जाबाय नालाय अनला मेवाइ ओमफ्राय दाउ
उम बिदिनो ओमफ्राय बे जेनेबा बाथोनफ्राव मा मा बुस्थुखौ बांसिन बाथोन जानाय जायो नोंसिनि दैेलि
ओ जोंनाथ' आ ना बाथोनखौ मेनलि जायो ना बाथोन बे लकेलखौहाय जानाय जायो आरो
औ बेनिफ्राय
बेनिफ्रायहाय ओ बुङोबाथ' गासिबो बेदरानो बाथोन जाजाजोबो खिन्थु बर'फोरना मेनलियानो नाबाथोन जाहैबाय नालाय ओंखायनो बेखौनो मेइेनलि जानाय जायो जोंना बेे लकेलखौहाय
ओमफ्राय जेनबा फाजाफोरखौलाय मा माखौ बांसिन फाजा जायो जेनेबा बे नैबे मैगं फाजाफोर
बाजाया आं दासो होननाय बायदि जोगोनार बिजौ मानदे आलु भाजा ओमफ्रायहाय ओ ओमफ्राय बिदिनो आलदा बिजौफोरबो मोनोना जेरै लाव बिजौफोरखौबो जायोना मानसिफ्रा
उम
बे ओमफ्रायहाय खांख्रिखला सबायबिमा बिदिनो मैगंखौहाय भाजा खालामबा गोथावसिन मोनजायो आरो
औ औ दे बिदिब्ला माखासे बिदिनो ओंख्रिनि बारै मिथिनाय जाबायना ओ
औ औ
एसेनो बे कनभारसेसनखौ फोजोबथ'नोसै
औ
दे बिदिब्लालाय
औ औ दे